हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथांमोन
अ् नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना?
सावरायनो हागोन नोंथां।
अ नोंथांनि ओनसोलाव न'खरफोरा न'खरावबा माबायदि न' लुयो बा न'खराव माबायदि मानसिफोर थायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ जोंनि न'खरफोराव बा जोंनि ओनसोलफोरा राव ओ मानसिफ्रा माबायदि न' लुनानै थायो होनोब्ला ओ सिगांनिफ्राय सिगां आबौ आबैमोनहा माबायदि थायोमोन बेनिफ्राय एसे दायो सोलायबाय। आरो समजों लोगोसे गासै बो सोलायबाय ओ दायो बयनिबो न'खराव ओ मानसिफोरा बयबो लेखाबो रोंनाय जाबाय आरो बयनिबो न'खराव सासे नङा सासे साख्रि मावनाय ओ थायोबा गैयाबाबो साख्रि मावनाय गैया ब्लाबो ओ बेफार फालांगि मोजां आबादारि जानानै ओ न'फोरखौ सिगांनि बायदि थुरिजों ओ लुनाय बेफोरबायदि इन्जुरजों औवाजों दुमनानै लुनाय बे फोरबायदिखौ जोंनि ओनसोलाव नोंथां नुबांलिया। जोंनि ओनसोलाव दायो ओ इथा बा बाला बा सिमेन्टजों न'खरखौ थिंफोरजों लुनायखौ जोंनि ओन सोलाव दा बांसिन नुनो मोनसै नोंथां।
औ
आरो ओ जोंनि ओनसोलाव गारजेनफोराबो ओ गाव गावनि गथ'फोरखौ उननि समावहाय ओ साख्रि बाख्रि बा माबा मोनसे मोजां फालांगि जायो खोमा बेबायदि साननानै उम बिमा बिफाया गैयाब्लाबो खस्थ' खालामनानै ओ फिसाफोर खौ मोजां स्कुलाव ओ सोसै बा फोरोङो ओ बेबायदिखौ जोंनि ओनसोलाव उम दासान्दि नुनो मोनो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावलाय ओ माबायदि बर' न'खरा ओ न' लुनानै थायोब्ला ओ न'खराव सुबुंफ्रा माबायदि ओ सोलियो बेखौ नोंथाङा गुवारै फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' मोनसे न'खराव गोबां रोखोमनि मानसि थायो जेरै बिमा बिफा बिबै बिबौ बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बेफोरबायदिनो गोबां बिबथै बिमादै बायदि मानसि थायो आरो। बेफोरबायदि मानसि बुरजा थानायखौबा न'खराव मानसि बुरजा थानायखौ जोंनि ओनसोलाव आबुं न'खर महर महरै साननाय जायो।
नोंगौ नोंथां।
औ जोंनि न'खरनि बा न'नि सिथ्लानि सानजा साहा खनाथिंजाय जोंनि ओनसोलाव इसिं न' बानायनाय जायो। बेयाव जोङो ओंखाम ओंख्रि बायदि संनानै जायो आरो सिथ्लानि सानजाथिंजाय जोंनि बाख्रि माइ बाख्रि जों जेराव माइखौ जमा खालामनानै बा थुबुर खालामनानै दोनो बे खौ जोङो माइ बाख्रि बुङो। बेखौ जोङो न'नि सानजाथिंजाय जोंनि ओनसोलाव बानायनाय जायो बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव न'नि साहाथिंजाय बा न'नि न' न'मा न' होनो आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बेखौ बेखौ जोङो न'नि सिथ्लानि साहाजोंजाय बानायनाय जायो। बे मानसिफोरा थानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। आरो सोनाब आरो खोलाथिंजायबो जों न' लुयो नाथाय बेयाव जोङो बांसिनानो बाहेरा न' बा माल माथा दोनग्रा बा मोसौ मैसो दाउ अमा बायदिफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बे मोननै दिग जोंजाय दोननाय जायो।
अ नंगौ ना?
औ औ जोंनि ओनसोलाव माने जाय न'खराव मानसि गोबां मानसि जमा थायो बे नखरानो मोनसे दावगानाय न'खर बा मोजां न'खर होननानै जोंनि ओनसोलाव सानो आरो
औ नंगौ ना?
औ औ आरो जाय न'खराव जों न'खरफोराव मोजां हुदानि बा गियान गोनां मानसि थायो बे मानसिफोरनि न'खरा जेब्लाबो जौगायो होननानै जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा सानो आरो गोरों आरो। नोंसोर नोंसोरनि ओनसोलनि न'खरफोरनि न'खरफोराव बा ओनसोलफोराव मा मा ओंख्रिफोर जासोयो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
फोरमायनो हागोन नोंथां ओ जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामियावहाय दैज्लांनि आरो मेसेंनि मैगं मावनानै ओ जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। दैज्लांनि समाव जोगोनार, खुमब्रा लाव, बहल जिंखा खांखि लर सबायबिमा आ गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ आबादारिफ्रा मावो आरो बैफोर मैगंफोरखौनो खालुनानै ओ संनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो मेस सेङाव मेसेङाव मावनाय मैगं बा संनानै जानाय मैगंफ्रा जोंनि ओनसोलाव लाफा, लाइ, मुला मटर
औ
आरो गोबां जादनि ओ मैगंफोरखौ मावनानै ओ जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां। बैफोर मैगंफोरखौ ओ जोंनि ओनसोलाव हासार होआबालानो गोबोरखिनि हासार होनानै ओ मावनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलावलाय मा मा ओंख्रिखौ ओ संनानै जायो नोंथांमोननि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा?
जोंनि ओनसोलाव बर' जोंनि ओनसोलनि बर'फोरा बांसिनानो अनला ओंख्रि दालि ओंख्रि सबायाइ ओंख्रि बिदिखौ जायो आरो। जोंनि ओनसोलनि बर'फोरा बर'फोरनि अनलाया जाबाय मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रि आरो। बे मोनसे औ बे दा दानि मुगायाव मोनसे जि आइ टेग मोननाय मोनसे ओंख्रिबो जानो हाबाय बेयो।
नोंगौ नोंथां
खौ जोंनि बर माहारिफोरा बा बर हारिनि मानसिफोरा गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौमोनानो जाबोनाय बे अनलाखौ माने माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो माइरंखौ सोमनानै देग्लिनानै दिंखियाव बा थबसियाव देनानै बा दानि जुगावथ ग्रेण्डार दं नालाय बेखौ ग्रेन्डाराव होनानै अन गुन्दै खालामनाय जायो आरो बेखौ गोदौनाय दैयाव जोंङो सं होनानै संनानै जानाय जायो आरो जोंनि ओनसोलनि मानसि फोर बांसिनानो
नोंथांमोननि ओनसोलाव अनलाखौ मा मा मैगंजों बांसिन जायो नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना
अनलाखौ ना
औ अनला मैगंखौ मा माजों मा मा मैगं होनानै जायो?
ओनसोलाव लाइ लाइखौबो होनानै जायो लाइखौ होनानै संनायखौ जोंनि ओनसोलाव लाइ फाख्रि अनला होननानै बुंङो आरो आरो जोंनि ओनसोलाव दाउ बेदर अमा बेदर ना बायदि होनानैबो अनलाखौ संनानै जायो आरो जोंनि ओनसोलाव अनलाजों लोगोसे आरो बेयाव नाफोर एवनायाव बय बेदरफोर एवनायावथ' थाव होनाय जाखायो नालाय बेनिखायनो बेयाव दै होखांनानै एसे गुन्दैखौ होनाय जायो आरो
नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रि ओंख्रि संङोब्ला खारै बाहायनायखौ बाहायो ना बाहाया आरो खारैखौ माबोरै बानायो बेनि सायाव नोंथांङा बुंनो हागोन ना?
औ औ हागोन हागोन जोंनि ओनसोलावबो अनला संनायाव खारैखौ बाहायो। बेखौ खारैखौ जोंनि ओनसोलाव थालिरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो बांसिनानो थालिर आरो बेसर साख्रि बा मटर साखलि बेफोरनिफ्रायबो बानायो। नाथाय बांसिनानो थालिरनिफ्राय बानायो। बे थालिर खारैखौ जोंङो जोंनि ओनसोलाव थाल थालिरखौ जिरनानै थालिर थालिर फस्लाखौ जिरनानै जोंनि ओनसोलाव बेखौ फोरानो फोराननानै बेखौ रानबोला जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा बा जोंनि ओनसोलाव गासिबो सावो माने फोराननानै बेखौ सावनानै हांगार जाब्ला बेखौ सोनानै दोनो माने मोनसे दोआव बा जाखि जाया बस्था बायदिफ्राव आरो बेखौ औ बे गुन्दैखौनो हांगारखौनो जोंनि ओनसोलाव दै होनानै बेखौ सरनाय जायो आरो बेखौ मोनसे दोआव गब्लं खालामनानै बेनिफ्रायनो गनायखौनो जोंनि ओनसोलनिफ्राखारै होननानै बेखौनो मैगङाव बाहायो आरो।
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बानायनाय बायदि बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो खारैखौ थालिर फस्लाजों बानायो बेनि अनगायै सबायाइनि साख्रि सिबिंनि साख्रि बेफोरबायदि साख्रिफोरजों सावनानै बानायनायखौ नुनो मोनो थ' जोंनि ओनसोलाव ओ सावनानै हांगार जायोब्ला बेखौ ओ फिथा बायदि गिदिर गिदिर ओ गिदिर गिदिर गथा खालामनानै सान्दुंङाव फोराननानै ओ आथाल बा बैसाङाव दोनो जेब्लानो नांगौ जायो अब्ला बेखौ हाननानै नालेंखर बिखंङावहाय बेखौ फसरनाय जायो नोंथां।
औ जोंनि ओनसो
आरो बे खारैखौ जोंनि ओन सोलाव सबाय ओंख्रि बा अनला ओंख्रियाव ओंख्रिया मिलौदो जानायनि थाखाय बा गोथावसिन जानायनि थाखाय ओ खारैखौ नांगौ जखानै होनानै संनानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां, जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जानाय जायो आरो।
बुं नंगौ नोंथां। बिब्दिब्ला बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ बेखिनियावनो जों सावरायनायखौ दोनथ' जासिगोन दे नोंथां। दे बिदिब्ला।